हेलौ
औ औ औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों
औ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां आंथ' ओरैनो जिरायनानै दोंथ'यो दासान्दै
औ औ आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन सोंथियानो औ सोंथियानो जाहैबाय नोंथाङा जेनेबा ओ फाथो जोंथ' बेखौ मिथिखायोआनो फाथो होननानै बुङोब्ला थ' मिथिखायोआनो
औ नंगौ
बे फाथोखौ जेनेबा औ माबादि फैयोबा माबादि जोङो बाहायो बेनि बागै बा फाथोनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै बेखवनानै होनो बा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। फाथोखौ नाय होननानै बुङोब्लाथ' जों जोंनि गामि ओनसोल बा जोंनि बर'फोरखौहाय गोबां रोखोमनि फाथो आबाद खालामनायखौहाय जों नुनो मोनदों। फाथो फोनो थाखाय गिबियावनो जोंनो फाथोनि जोलैखौहाय नांगौ। जोलै नङाब्लाथ' जोङो जेबो आबादखौनो मावनो हाया नङा होमबा नोंथां। फाथोफोरनो थाखाय जोंनो। गिबियावनो लांदां जायगा बा मोजां दुब्लि जायगा नांगौ? बे लांदां जायगा दुब्लिखौहाय जोङो मोजाङै एवनानै लाग्रोनाय बखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे बियो मोजाङैनो फाथोआ रज'नो हायोबा फाथोआ फाथोआहाय गाजा बिरनानै गोजौ जानो हायो बेनि थाखायनो जोङो बे दुब्लिखो खौहाय मोजाङै साफायै दोखो दोखो हा बेबायदि सालायनाय गुफुंलायनाय सासे ओ एवग्लिजोबनानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खौहाय साननैबा सानथाम थानायनि उनाव सान्दुंङा रानना सान्दुुंङावहाय राननानै फैयोब्ला हायावहाय बेखौ जोङो ओ जोलै जा जोलै दोनखानाय फाथो बेगर बेखौहाय सारस्रो सारस्रो फोनानै होनाय खौहाय जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो सप्तासे बा दा सान दसनि सानफोरनि गेजेरावनो जोङो फाथोनि बेगरखौ ाय रज'नाय बा गाजा बेरनानै खिलिनायखौहाय जों नुनो मोनो। बेखिलि जेनाय समावहाय जोङो बेरामफोरखौहाय होनानै मोजाङै मोसौ बोरमानि फ्राय बारग'नो थाखाय ओ फाथोखौहाय बेरा होनानै लाखिनायखौ नुनो मोनोबा थेनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोङो ओ बेफोरबायदिनो जि जिनै बोसोरनि उनावहाय बेखौ ओ जि जिनै साननि उनावहाय बेखौहाय जोङो गोजौ जानानै फैनायखौहाय जों नुनो मोनो बे समावनो जोङो ओ जा फाथोआहाय एसे गोजौ जानानै फैयोब्लाथाय बेयोथ' एसे गुबुं गुबु जायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि गुबुं जानाय फाथोखौहाय जोङो फुख्ल' फुख्ल' ओ जानायखौबो जों नुनो मोनो बा बेखौहाय फुख्ल' फुख्ल'जोङो बुर जायैनो मोनोब्ला फुख्ल'नानैहाय हाथाय बाजारावहाय मुथा मुथा खालामनानैहाय बेखौ जों फाननायखौ जों नुनो मोनदों। ओ फाथो बे फाथोखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ मैगं संनानैबो जानो हायो जेरैबायदिहाय ओंख्रि मैगं ओ खारैजोंहाय ना फोर होनानै ओंख्रि रोदुमनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो बा बेखौहाय थावजोंहाय फ्राय एवनानै जानायखौबो नुनो मोनो बा अमा बेदरफोरजोंहाय बेखौ बेखौ फ्राइफोर जानानै जानायफोरखौ एवनानै जानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंहाय संनानै जानाय खौहाय जों नुनो मोनो ओ फाथो फोननायजों लोगोसे जों गोबां रोखोमनि रांफोरखौबो आरजिनाय नुनो मोनदों आथिखालावहाय जोंनि हाथाय बाजारफोरावहाय जों नुनो मोनो जे फाथो बिलाइखौहाय मुथा मुथा खानानैहाय बेखौ जोङो गलाफोराव फानहैनायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव' फाथो बिलाइ होननानै बुङोब्ला गासैबो बेखौहाय जायो बर' हारियाल' नङा गोबां गुबुन गुबुन हारिफोरानो फाथोखौहाय बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ फाथोखौहाय जोङो हाथायाव बा गलाफोरावहाय मुथासेयावनो नैजिबा ओ थामजि बेफोरबायदि रां लानानै फाननायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जेब्ला फा थोआहाय गोबां गोजौ जायो फाथोआथ' गोबां गोजौ जाखायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरबायदि समावहाय जोङो बेखौहाय दाननानै ओ बेनि फाथोनि बिलाइखौहाय ओ खानानैहाय फोराननाय जायो ज जायखौनो जों बुङो नारजि होननानैहाय ओ जेब्ला फाथो बिलाइयाहाय राननानै फैयो अब्लाना बे बेखौहाय जोङो फाथो होननानै बुंब्ला बेखौहाय जोङो नारजि होननानैसो मोनथिनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो फाथो खौहाय खाखांनायनि उनाव बेखौहाय मुथा मुथा खालामनानैहाय फाथोनि जा ओ बिफां बेखौहाय जोङो दैफोरावहाय सोमनानै दोननाय जायो। जाहाथे बेयो मोजाङैनो रुइनानै गुरै गुरै जायो जेब्ला बेयो साननै सान साथामनि उनावहाय रुइनानै गुरै गुरै जायो अब्लानाहाय बेख फाथोनि जा बिगुर बेखौहाय जोङो ओ बख'नानै बा खुनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय बे फाथोनि बिगुरखौहाय खुनानै लाखांनायनि उनाव सान्दुङाव फोराननानै होनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जा फुखांनाय ओ बिफां बेखौहाय जोङो ओ गुफुर गुफुर महराव मोनो जायखौनो जोङो फाथोनि थारा होननानै बुङो। बे बिफाङाबो जोंनि गोबां रोखोमनि खामानियाव फैयो जेरैबायदि हाय खायफा हायफा सुबुङा बेखौ बेराम महरैबो होनानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे खायसे सुबुङाहाय बेखौ अर लागायनो थाखाय ओ थिनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो ओ फोराननानै दोननाय फाथोनि बिगुर बियो राननानै फैयो अब्लानाहाय जों बेखौहाय गोबां रोखोमनि खामानिफोरावहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरैबायाददिहाय बेखौहाय जोङो ओ मोसौनि दोनदाल फागा बेफोरबायदि बानायनायावबो जों ओ नांगौ जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो आथिखाल आथिखालावहाय नुनो मोनो जे फाथोनि दिरुंजोंहाय गोबां रोखोम रोखोमनि फाथो बस्था बा गुबुन गुबुन बेगफोर हेबनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेयो जोंनि बर' समाजावहाय गोबां रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय बर' समाजाव गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि लाइन बा कारेन्ट गैयामोन बे समावहाय जोङो बे दहाय साथियाव खाला सिनानै बा साथिनि खाला महरैहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बानायनायनि अनगायैबो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि फाथोखौहाय ओ रां खावरि बा फाथो फोनायजों लोगोसे गोबां रां बाहायनो आरजिनायखौहाय जों नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला फा बोथोआथ' गोबां रोखोमनि खामानियाव फैनाय मोनसे ओ जिराद। बेखौहाय जोङो फानहरनानैबो गोबां रोखोमनि रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेफोरबायदिनो फाथो बेवहाय गोबां रोखोमनि बर'फोराहाय खामानिफोराव बाहायबावनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ जोंथ' गासिबो मिथिखायो सो औ बर' हारियावहाय सोरबा सुबुंफोर थैयोब्ला बेखौहाय गोबां रोखोमनि खामानियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय ओ सोरबा सुबुंफोर थैयोब्ला गामि गफा'फोरावहाय मानसि सावनो थांनाय समाव जेब्ला मानसिखौ सावखांनानै फैयो बे समावहाय जोङो गिबियावनो न'आव हाबनायखौ नुनो मोना ओ न' हाबनायनि सिगांहाय जोङो दुगैना फैनायनि उनावहाय बेबायाददिनो जिगाब मुथासे लानानैहाय लामायाव फाथो बिलाइजों सावनानै अर हांनायखौहाय नुनो मोनो। बेनि उनाव जोङो साराादु खुंनो थाखायबो फाथोखौहाय नांगौ जायो। सारादु खुंनो थाखाय जोंना फाथो गैयाब्लानो बेखौहाय सारादु खुंनाय जाया होननानै जोङो मिथिनानै मोनो फाथोखौहाय संनानै जा सारादुआवहाय जाहैयोब्लासो बेखौहाय जोङो सारादु होननानै बुंनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय गोबां रोखोमाव बा गोबां खामानियावहाय फाथोआ जोंखौ हेफाजाब होनाय खौ जों नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे फाथोनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जेनेबा नोंथाङानो जेनेबा मायाव मायाव बाहायोबा माबोरै फैयो बेफोरखौ खौ आङो नोंथाङा बुंलां हाजोब्बाय आङो जेनेबा एसे बेफोरनि ब आायदिफोरनि बागैबा माबानि बागै आं जा एसे रोंगौ बेनि बागै आं एसे फोरमायना होगोन आरो नोंथांनिसिम
औ नोंगौ।
औ जेरै फाथो होननानै बुङोब्ला बेयो मोनसे बेखौ जोङो मैगंबो होनजायो आरो रोखोमसे बियो लाइफां बे लाइफा आनो बेगलि गैसे बेयो बिफां बायदि जेनेबा बेफोरबायदिनो जायो नालाय बेखौ जोङो लाइफां हिसाबैबो होननानै बुंजायो आरो लाइफां होननानै जोो बेखौ हमनानै लाजायो गिबियावनो नथाङा बुंलांनाय बायदि बेखौ फोबाय जा माबाबाय बेफोरबायदि जेनेबा ए ज गोजौ गोजु जानाय समाव जों बेखौ फुख्ल'बाय बा खायफा खायफा सुबुङा फाननो थाखायबो बोखायो नङा होमबा नोंथां? बेवहाय बेखौ फुबाय आरो जेरैहाय मुथा मुथा बानायनानै फानबाय बेजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो बा खामायनो हायो। खायफा मैगं थाइगं गायग्रा सुबुंफोराथ' बेफोरबायदिनो बेफोरखौ गायो सिजेननि मैगं सिजोनाव गायो आरो गोबां सुबुङनो बायोबो जायोबो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंनि न' बर'फोरनियाथ' जेनेबा गासिबो सुबुङानो नारजिजों अमा बा नारजिजों जेखिनि जाया बेदर बेफोरबायदिखौ जाखाथारो नालाय बेखौ जोबोर गोनांथि आरो सुबुंफ्रानो गावबा गावनि न'आवनो नांगौसेबांखौ फुनना लायोबा नङाब्ला गैयाब्लाबो जोंनिया बायो बा बायनानै खानानै बिलाइ गोथांखौ बायो बा बायनानै बेफोरबायदि मु फिथा खानायखौ बायो बा बायनानै फोरानो बा जायो बेफोरबायदिनो आरो बिदि नङाब्लाबो जोङो गोरानबो आथिखालनियाव मुगायावथाय बेबायदि गोरान फाथोखौ फाननायखौबो जोङो नु नुनो मोनो फोरनानै फाननायखौबो बेखौबो जोङो मुथा सि होमबा बेफोरबायदि एसे पेकेट बेफोरबायदि सिस्टेमावहाय जोङो बेखौ बायनो हायो आरो
औ फाथोखौथ' जों बर'फोरा गोबां औ अमा बेदरफोरजोंहाय खहाबथावै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा
औ नंगौ नथां नंगौ बेथ' बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे ओंख्रि नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
नारजिजों अमा मेजजों होननानै बुंनाय जोंनि बर'आव मोनसे बाथ्रायानो दंखायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' समाबो जाया नङा एसे जाबायानो उनावहाय मोजां सम लानानै सावरायफिननोसै नामा?
औ दे बिदिब्ला नोंथांसिम जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय औ। औ दे औ।